औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां?
औ दे होमबालाय जोङो दायो बे समावहाय- ओ जों सायख'ना लानाय- आयदानि सायाव दसे सावरायनोसै ने ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ नंथां
औ दे होमलाय जोङो- दायो बे समावहाय जोङो दैनि सोमोन्दै रायलायगोन बा दैनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन- मानोना जेनेबा दैखौ जोङो माबोरै बाहायनांगौ बा मायाव- बाहायनांगौ माबायदि बाहायनांगौ माबायदि बेखो जेनेबा जों- लोंनांगौ बा मारै मारै मा खालामनांगौ दैया-
औ औ औ औ औ
मोजां जायगायावबो थायो गाज्रि जायगायावबो थायो बेबायदिनो- बेनिखायनो दा नोंथाङा बे दैनि सोमोन। दै जों माबायदि मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागो न नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन।
औ देलाय
ओ बिदिब्ला आं दैनि सोमोन्दै सुंद'यै नोंथांजों सावरायनोसै ओ दै होनोब्ला जोंनि जिबनावहाय जोंनि मोदोमावहा नांथार- गौ मोनसे गोनांथार जानाय गोनांथि गोनां मोनसे- बेसाद होनजागोनदां ने नोंथां-
औ नोंथां औ
दै होनोब्ला जोंहा दै गैयाबा जोंनि जिबनावहा जोङो- थांनानै जोङो थानो हानाय नङा दैया जाबाय जोङो गासै खामानियावनो जोङो- बेखौ बाहायनाय जायो जेरै जोंनो जि सुनायावथ' जोंनो नांगौ जायो। जोंनो दै- खौ लोंनो नांगौ जायो जोंनो दुगैनो नांगौ जायो दैया गासै खामानियावबो बाहाय जानाय- मोनसे दै आरो बियो बुंनो थाङोब्ला- दै होनोब्ला जोंनिथिं जोंनि सोरगिदिं सिमा जोंनि ओनसोलाव- जोंनि गामियाव दैजोंनो बुंफबनाय होननानै बुंबाबो जोङो जेबो भुल जानाय नङा जोंनि- गामि गेजेरनि जोंनि गामि गेजेरनि सेरजों बोहैलांनाय मोनफ्रोम बो गामियावनो गासैबो- जायगायावनो जोंनि साइदआवहाय ओ दैया जोंखौ बेंखनानै लो दोङो होनबाबो जोङो जेबो भुलजानाय नङा दै गैयाब्ला जोंहा जिबनाव गोबाद गोबान आंखाल जोंनि जिबनाव- नुजाथियो जेरै- माइ गायनोब्लाबो जोङो दै नांगौ जायो दै गैयाब्ला जोंनि आबादफ्रा नस्थ जायो ओ। हमनानै ला जोङो जे आबादफोरखौ जोङो मावगोन बे आबादाव जोङो गासै आबाद- दावबो जोंनो दै नांगौ जायो जोंनि आबादफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय- खै जोंनो दैखौ नांगौ जायो दैयाबो ओ मोजां दै गाज्रि दै होनोब्लाबो जोङो- गाज्रि दै होनोब्ला जों माखौ बुङो होनोब्ला बे जोंनि ओ जाय दैया बोहैबाय थायो बे दैया जोङो साफा होनब्लाबो जोङो। जेबो फुल बुंनाय जानाय नङा ओ- गाज्रि दैया जाबाय बे जायगायावहा मोनसे जायगायाव थाथुमबाय थानाय बिनि मैलया बेहेर जानो मोनि बोहैलांनो मनिखौ जोङो मिथिनाय जायो ओ नोंथाङाबो दैनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायनो हागोन।
औ जागोन नोंथां। ओ नोंथाङा जाबो ओ जाबायदि बुंलांबाय बे सैथोखा मानोना दैखो जोङो साफ्रोमबो खामानियावनो जोंहा दै गैयाबानो जाया। आरो बे जोंनि मा होनो बे जोंनि खालि मानसिल' मानसि थांना थानायावल दै माने दै नांगौ बिल' नङा बुहुमाव जेसेबां दिनै गोथाङै दङ'
उम।
खुथियानो जा जिब जुनारानो जा बिफां लाइफाङानो जा जा ए टु जेट गासैनोबो बे बुहुमाव जेस एसांखिनि दं मानसिल' नङा जिब जुनार ल' नङा बे बिफां लाइफांफोरनोबो गाससिनोबो दैनि गोनांथि दङ' बेनि बेखायनो बे दैया आंनि हिसाबावबालाय आरो बे दैया ओरैबायदि बेसेन गोसा बुस्थु जानो हागौ दिनै बुहुम हुमाव बुहुमाव बे दैया एभेलेबेलखाय जों बिनि भेलुखौ जों बिनि बेसेनखौ जोङो जेबो मोनथिया नाथाय जों बिखौ जुदि एसे गोथौयै जुदि साननानै नायोब्ला
नंगौ।
बि गैयााबला
औ।
औ औ।
मानसिल' नङा जिब जुनार बिफां लाइ बिफां गासिबो दै गयाबानो थै बे थैखागोन बेयो थांना थानाय गैया जेबो माबा गैया जेरै आरो जोङो बे फिसा फिसौ खामानिनिफ्राय गिदोर खामानिसिम जोंखौ अरायसम जोंखौ दैखौ नां सासे मानसिना बुंनो थाङोब्ला फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय मोननानै उन्दु नायसिम नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ बेनिखायनो बि दै, खोनादों ने?
खोनादों ओमफ्राय बांद्राय मोजां इसां हायाखै आरो नांथानो नामायदों। खोनादों दा न'?
औ औ खोनादों।
औ।
औ बेनिखायनो बे दैया जोंनि गासै थैबो जेसां माने गोथाङै थांना थादों सेनिफ्राय लानानै फां लाइफांसिम जेसां गोथाङै थांना थादों बे गासैनोबो जोंनो बे दैखो जोबोद गोनांथार मानोना दै गैयाब्लानो जों थांना थानो हाया बेनिखायनो बे दैखो मा खालाम नांगौ माने ओ माने फारागा बेनोदि मानो फारागा बेनोदि जेनेबा मानसिनो खालि दैखौ जेनेबा जों दैखो लोङो नालाय बेनिखायनो जों लोनाय दै खौ एसे माने पुरिफाइ खामनानै लोङोब्ला जेनेबा एसे मोजां जायो आरो। बे नोंथां नाथाय दुयाथ जेनेबा दङ एभेलेबोल दङ बेनिखायनो नाथाय जों बै लोंनाय दैखो जोङो जेने मानसि हिसाबै मानोना जोंहा हाबो गियान दङ नालाय बेनिखायनो जों थोमबै बै मैला दैफोरखोथ जों थ जेनेबा लोंनो हाला बेनिखायनो जों बे मानसिया लोंनाय दैखो जोङो जेनेबा एसे पिउरिफाय खालामनानै साफा खालामनानै बा फिलटार खालामनानै जुदि लोङोब्ला लोङोबा ब्ला माने बे देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो मानोना जों मोनथिखायो जोंनि देहायाव ओ माने जोंनि देहायाबो जोंनि मोदोमावबो माने जथेस्थ प्रमाननि जेनेबा दै दङ बेनिखायनो बे बेखौ जुदि जै लोबा जोंनि देहाफोराबो मोजां थायो आरो दे नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेनिखायनो बे दै बेनिखायनो जेनेबा आ
ओ नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथोयानो होनदों नोंगौ नोंथां होनदों
औ औ औ बेनिखायनो जेनेबा बे दैखो जोङो जेसेबां हायो जेनेबा बे बोहैबाय थानायानो नोंथाङा जाबायदि जेनेबा बुंलांबाय बोहैबाय थानाया दैया नंगौ बे साफाखा नाथाय जेरावनोखि जेनेबा बे दैया जमा जाना थायो बोहैलांनो हाया बेनि दैया जेनेबा बेखो जेनेबा जों साफ फा होनानै जेनेबा नुनायाव साफाब्लाबो जेनेबा जों बेखौ साफा गोथार होननानै जेनेबा बुंनो हाला
औ
बेबायदि आरो बेनिखायनो बेनिखायनो बे जेनेबा बे दैनि बे जोङो बे लोंनाय दैनि बेलायाव जेनेबा नोजोर होनाया एसे आरो मानोना दैनि थाखायबो जेनेबा जों आ
औ
दैयाव जोंनि जानगारनो जुदि लोङोब्ला जोंनि बेमार आजार जानायनिबो एसे जेनि बा ओं हुबिदाफोर थायो आरो मानोना दुयाव जेनेबा बे फिसा फिसा बे जिबख्रिफोर थायोना जोंथ बेखौ जेनेबा ओ नुनो मोनला जोंनि बि बेबादिनथ जों नुनो मोनला जों बे लोंनाय दैखौ दै लोंनाय दैखौ जोङो जुदि मोजां साफा दैखौ ज
औ औ
दैनि बेलायावबा जोङो बेफोर एसे जेनेबा जुर होनानै बे लोमनाय दैफोरखौ माबा खालामनानै जुदि लोंङोब्ला मोजां आरो आरो हायोब्लाथ' जेनेबा जों दाथ' जेनेबा गोलोम बोथोर खिन्थु जोंदि दैखौ जुदि फुदुंनाय लोङोब्ला बेथ' आरोबाव जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जोङो बे लोंनाय दैखौ जुदि जों जुदि फुदुंनाय जुदि लोङोब्ला बेयो जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां मानोना जेनेबा दैयावथ' जेनेबा बायदिसिना जेनेबा माबाफोर बे फिसा फिसा जिबफोर थायो बेनिखायनो जों जे सां
नोंगौ
लोंनानै बा फिल्टार खालामनानै बेबायदि जोङो जेनेबा दैखौ लोंनांगौ आरो बेनिखायनो दा माने आ बे दैनि सोमोन्दै जेनेबा बुंब्ला आरोथ' गोबां जों बेबायदि बुंनो हायो। मानोना
नोंगौ।
दहाय बुंलांनाय बायदि जों दै गैयाबानो जेनेबा जों थांना थानायानो जेने बा बेयो माबा जानाय नंला आरो बेयो।
औ औ औ। ओं लोंनाय दैनि बेलायावहा आंबो हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ लोंनाय दैनि बेलायाव आंबो सुंद'यै नोंथांजों सावरायनो सानदों। लोंनाय दै होनोब्ला जोङो नोंगौ लोंनाय दैखो जोङो फुदुंनानै जोङो लोङो ओ जोङो जे दैखो न'आवहा जोङो इउस खालामबाय थायो बा जों बेखो बाहायबाय थायो बेखौ लोङालासिनो जोङो गुबुननियाव थाङोब्ला जोङो गुबुननि दैखौ लोङोब्ला जोंनि दै सोलायनायजों ओ जोंनि देहाया ओ सम लानानै जोङो जोंनि देहायाव जों खहा जानायखौ जों मोननो हायो। ओ जेरै ओ जि फाननाय दै होनोब्ला जे बथलनि दै जों न'आवहा जोङो फुदुंनानै लोंग्रा दै खौहाय जोङो लोङाब्ला फाननायनि बथलफोरनि दैखौ जोङो लोङोब्ला जोंनि गोदोनायाव बा गारामायाव जोङो माननानै जोङो गुजुनायखौ जों सम लानानै जों मोननो हायो।
लोंनाय दै साफा दै होनोब्ला जोङो जे जोङो न'आवहा जोङो फिलटार खालामो ओ फिलटार खालामब्लाबो जोङो जि फिलटार गोदोराव जोङो जोंनि दैखो जोङो होयो ओ बिनिफ्रा य जुदि जोङो बे फिल्टार फिसा जे ओ फार्स्टावा जोङो बालानि होनाय अन्थाइनि होनाय दैयाव जों फिलटार खालामोब्ला बिनि फ्रायनो जोङो सरनानै ओ जोंनि बे पिउरिफाइ ओ फिसा बायनाय जोंङो फिल्टारावहा जों होयोब्ला जों आरोबाव बिनि जोङो मैलाखो जोङो नुनो मोनो। खोनादों ना नों
समा जाबाय नामा नोंथां? जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां?
ओ ओ दे दे दे दे। दे बिदिब्ला जों बिदियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे जागोन दे जागोन।